औ औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों।
औ औ नोंथांथ। फन हरायनाय जाहोना।
औ।
औ।
औ।
नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना।
जोङो मा होनो इन्दिनि सायावहाय। फंनैसो रायलायसै नामा।
औ औ रायज्लायजागोन नोंथां औ। उम।
दे नोंथाङा बुंग्रोदो फंनैसो ओं।
आतसा ओ ओ। इिन्दि जिनि सायाव जोङो सावरायनो हायो। इन्दि जिखौ जोङो बर'फोरा। गोदो गोदायनिफ्राय जोङो बाहायबोदों। आरो बेखौ गोदोहाय जोंनि। आइजो। फोरा बा बर' सुबुंफ्रा बेखौहाय। गाव न'आवहाय। इन्दु इन्दि एम्फौ फिनानै ओ। बेखौ फिनानै बेवहाय ओ। फिथोब माने बानायो आरो बै फिथोब। जोंनो जोंनि आइजोफोराहाय ओ माने। गावनि गाननाय जोमनायखौ माने दायोमोन होननानै जोङो माने ओ। मोनथिनो मोनो आरो।
औ।
आथिखालावबो बे एखे रोखोमनिखौनो माने खालामदों। इन्दि। जिया माने जोबोद माने बेसेन गोनां। आरो बेवहाय जोबोद गुन दङ।
औ।
दा दाबो जोंनि बर' गामिफोरावहाय जोंनि। आइजो माहारि बिथांमोना। इन्दि जिखौ बा इन्दि एम्फौखौ गोबां फियो। गामिफोरावहाय। फिनानै बेखौहाय। जोङो मोननै महराव जोङो मोननो हायो मोनसेया जाबाय जोङो जायखौ जोङो लाथा एम्फौ होनना जोङो बुङो बर'फोराहाय। लाथा एम्फौखौ जोङो माने जायो। आरो जोबोद गोथाव। लाथा एम्फौआ जोबोद गोथाव आरो बेखौ फा। फाननानै माने गोबां माने रां माने खामायनो हायो बा जाय बिथांमोना बेखौ फियो बे बिसोरो गोबां रां मोनो आरो।
औ
आरो ओ मोनसेया जाहैबाय जोङो फिथोब फिथोब फिथोबनिफ्राय जोङो बेखौहाय जोङो खुन्दुं बानायनानै नै ओ जोङो ओ जि दायो आरो जाय जिनि बेसेना माने गोबां जायखौ जों बुंनो हाया माने जि लायै जि माने गोबां जायो आरो जोङो बेखौहाय आर'नाइबो बानायनो हायो जोङो फास्रा माने फालिबो जों बानायनो हायो बा जोंनि गाननाय जोमनाय नङा होमबा। बर'फोराथ' इन्दि बिखो दायो गोबां बाहायो बर'ल' नंला जोंनि गुबुन हारिफोराबो बेखौ गोबां बाहायनाय जायो आरो।
औ
ओ नोंथाङा इन्दि ओ जिनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ मा मा मोनथिगौ? मा फोरमायनो सानो?
आंनि मिथिनायावब्लाथ' इन्दि जिखौहाय जों मा जोंनि हारियावहाय मा होनो माने बेखौहाय दानाय जायो आरोना खो ओ नोंथांनि बुंनाय बायदिनो गिबियावबो गिबियावबो जों मा खालामो ओ सिखिरिखौहाय ओ बिद दै बिदै दैनानै ओमफ्राय बिनिफ्राय मा होनो लाथा ओ फिथोब बानायहोनानै फिथोबनि उनावहाय मा होनो ओ ओ एम्फौ एम्फौ एम्फौ ओंखारनायनि उनावहाय एम्फौ जोबखांनायनि उनावहाय फिथोबखौहाय मा होनो रुनानै बा रुनानै रुखांनायनि उनावहाय बेखौहाय जोङो थावख्रियावहाय लुनानै खुन्दुं दिहुननानै खुन्दुं बानायनानै जानाय जायो आरोना बे इन्दिखौहाय औ ओमफ्राय बेयो जोंनि बर' हारि जोंनि हारिमुनि ओरैबायदि मोनसे सिनायथि आरो बेखौ लानानैनो गुबुन गुबुन जोंनि मुलुग मुलुगावनो जा जोंनि हादोरावनो जा गुबुन गुबुन रोखोमनि मा होनो गासिबो मिथिजोबनाय जा जादों आरोना। बे इन्दि सिनि सायावनो औ औ बियो मा बियो बेयोहाय मा होनो जोङो बेखौहाय इन्दि सिखौहाय जोङो गिदिर हिसाबैबो दानाय नुयो दाग्रा दाग्राफोरखौहाय जोंनि बर' फोरखौहाय ओमफ्राय आरो मा होनबावो बेखौहाय जोङो फिसा फिसायैबो दानाय नुयो आरो। बेवहाय जों माखासे आगर बायदिसिना होनानैबो जोङो मा होनो आगर ओ बायदिसिना एरनाय नुयो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो बेखौ दख'ना बायदिसिनाबो बानायनाय नुयो आरो ना दानि मुगायावहाय औ औ ओमफ्राय बियो बिनि बेसेनाहाय ओ मा होनो बे जि लायै जि लायै गुबुन गुबुन आरो आरो ना एखे रोखोमनि नङा आरो औ औ जों मा खालामनो हायो जोंनि बर' आइजोफोरा सोरबा सोरबा ओरैनो जेनेबा ओरैनो थानाय जेबो खामानि माव्रा बिसोरो बेफोरबायायदिखौनो दानाय लुनायजों आरो बिसोरो रां ख रां खामायनानै गाव गावनि जिउखौहाय खुंनो हायो आरोना। बेबायदिनो जोङो मेरला नुदों सोरबा सोरबा मा होनदों इन्दि जिनि फालांगि फालां नानै जिउ खुंनाय बायदिसिनाखौबो नुनो मोनदों आरो दा नोंथाङा फंनैसो बुंबावलाय इन्दिसनि सायावहाय।
औ औ ओ नंगौ नोंथाङा दानि बुंनाय बायदि आथिखालाव जोङो नुनो मोनदों माने इन्दि जिखौ माने बा इन्दि एम्फौ फिसिनानै जोङो फालांगियाव जोङो जोंनि आइजोफोराहाय रां खामायनानै गावनि न' खर जों खुंनाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोङो होननांगोन जे आथिखालावहाय जोंनि ओ खुंथायाव थानाय बा जोंनि सरकारफोराबो जों जाय बिथांमोनानोखि ओ बेबायदि ओ था एम्फौ फियो बा इन्दि जि बानायो बिथांमोननोहाय माखासे माखासे राङारि अनसुंथाइ होनाय माखासे बिथांमोननो ओ मदद होनाय बेखौ जों नुनो मोनदों आरो बियो थारैनो जोंनि थाखाय थाखाय बा बर' हारिनि थाखाय बियो मोनसे जोबोद मोजां बेखौहाय जोङो ओ मुलुग दरबाराव जोङो बेखौ सिनायथि होनोब्ला जोङो बेबायदिनो जों खामानि मावनांगोन मानोना इन्दि जि बेखौ गुबैयै जों बर'फोरा जोंनि बर' आइजोफोरा बेखौ बानायजेननाय बेखौ बानायजेननाय दा ओंखायनो जों बेखौहाय जोङो आथिखालाव जोङो माने फोथाङा लाखिनो थाखाय जों बयबो खामानि मावनांगोन आरो बयबो बेखौ जोङो ओ ओ बेखौ जोङो माने मा फिनांगोन होननानै आं सानो आरो ओ बेजों ओ जोंहा मोननै जोंहा मुलाम्फा जायो। ओ मोनसेया जाबाय ओ बेखौ फिनायजों लोगोसे ओ गाव राङारि माने ओ ओ जौगानाय न'खर माने संसार बा ओ थाखा फैसायाव माने जौगानाय आरो मोनसेया जाबाय जोंनि माने जि कालसार बर'फोरनि जि मोनसे हारिमु होनना जों बुं बेखौबो माने इन्दि एम्फौ फिसिनाय दा बे ओ बेखौ जोङो माने फोथांना लाखिनांगोन आरो। नङा होमबा? मानोना आथिखालाव माने आथिखालाव माने माने जोंनि हाथाइ बाजाराव जोबोद माने भेलु गोन नां आरो इन्दि जिया माने बियो बिराद मोनसे मुल्यबान बेयाव मोन से गुन दङ बे जिया माने ओ गाननो जोमनो थाखाय जोबोद मोजां माने ओ गुसु माने थायो माने गाननो जोबोद सफ मोजां आरो जोङो आथि खाल नुयो माने इन्दि जिखौ माने ओ बिदि मा होनो आर'नाइ बानायो गस स्ला हौवासाफोरा गाननाय जोंहा वेस्ट कट जायखौ जों बुङो बिदि बानायना जोङो गानो ओ दिनै जोङो गुबुन गुबुन बर'फोरनिल' नंला आथिखालावथ' माने गुबुन गुबुन माने मानसिफ्राबो हारिफोराबो दायो जोबोद बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो बिथांमोनाबो जोबोद बाख्नायो बे बेयो जोबोद मोजां जोबोद समायना होननानै जोबोद बाख्नायो आरो जेनेबा।
औ
ओ नोंथाङा ओ ओ एसे फोरमायनो हागोन नामा जोङो बेखौहाय जोङो बे हारिमुखौ अबा बे इन्दि जि इन्दि एम्फौ फिसिनायखौ जोङो ओ माबोरै माबोरै खालामोब्ला आरोबाव जोङो साबसिन जों खालामबावनो हागोन एसे
औ बिनि थाखाय जों मा खालामनांगौ ओ जोंनि सरखाराबो मा होनो एसे नि मा होनो जौगानायनि मोनसे राहा लामा होनांगोन आरो ना रामला राहला ला होनजों लोगोसे राङारि अनसुंथाइ सोनानै होनांगौ जायनाखि बिनि गेजेरजोंहाय माखा मा जानो हायो जोंनि बर आइजोफोरा बिनि गोसोआवहाय मोनसे जेनेबा मोनसे लुबैनाया आरो मोनसे मावावनो लुबैनाय मोनसे मटिभेसन गोथुआाहाय फैनो फैनो हानायनि आरो ओमफ्राय आरो बेनि अनगायै ओ मा खालामनांगोन जोङो ओ इन्दि इन्दि बिलाइनि सायावहाय जोङोहाय खालामालांनांगोन गायनांगोन ओमफ्राय इन्दि बिलाइ गायनायनि गेजेरजोंहाय जोङो मा होनो इन्दि बिलाइ गाय गायनायखौ जोङो माबानांगोन आरो ना बारायनांगोन ओमफ्राय बारायनाय औ औ बारायनांगोन जायनि थाखाय जोङो गोसोबायदि गोबां बिबांनि मा होनो बे ओ इन्दि बानायनो थाखाय जायनाखि जोङो एम्फौ फिसिनाय जायो बियो थोजासे बिफांनि जानो मोननायनि थाखाय आरो बेबायदियैनो मा खालामनांगोन औ जोङो बयबो बिनि सायावहाय मोनसे हानजा खुलिनानै बिनि सायावहाय जोङो सावरायनांगोन इन्दिनि सायावहाय जों सावरायनांगोन जों थुलुंगा होनांगोन बेफोरबायदिनो जोङो लानांगोन आरोना बेफोरबायदि लानायनि गेजेरजोंहाय जोङो ओ इन्दिनि फिथाइखौ जोङो बांसिनै दिहुननो हानाय जागोन आरो ना दानियाथ समाबो जाबाय नोंथां ओ औ इन्दि नि बागै रायलायनायखौ बेखिनियावनो रायलायनानै फोजोबनाय जाबाय
औ दे दे थेंकिउ थेंकिउ जोबोद गोजोन्नाय थाबाय औ औ दे दे